ओ खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ मोजाङैनो खोनादोंबा आंनियाव माथोखौ?
ओं नोंथां मोजाङै खोनादों।
औ दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा रायजलायनो थाखाय आंजों?
औ औ नोंथां हागोन दे।
औ होमबा जों मोनसे मोनसे आयदा लानानै राय्लायनि जों आयदायानो जाहैबाय माने बाथ्रा फाव माने जोंनि जोंनि बर'फोरनि खौ मा होनो सोरबा स्रि सुबुंखौ लानो आखुखौ मिथिनो थाखायबा मा होनो सोरबा सासे सुबुं ओ मा होनो आखल आखु गियानफोरखौ मिथिनो माने बाथ्रा फावबा खेंसालियै जों ओमफायो बुंनाय जायो आरो बाहायनाय जायो जेनेबा जों सासे मानसिखौथ' डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंनो हाया आरो बेनि आखला माबायदि बेखौ जों बुंनो हाया माने जों माने बाथा फावनि गेजेरजों बाहायो आरो जों माने बिदिनो थिगबायदिनो जोंनियाव गोबां बाथ्रा फाव बाहायनाय नुनो मोनो जोङो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों जिहेतु माने जों हाबानि बेलायावनो होन आरो खामानि दामानि होन माने जों
औ
औ
दं नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
जों माने सासे हिनजाव नायनो थांयोब्ला
औ
फिसा हिनजावबा माने जायनि न'खर हिनजाव मानसि थांनाय माने गुबुन सासे मानसि माने थांनानैहाय बिनि थाखाय रादाय खालामहैनाय बा होनो बिनि थाखाय गय इफोरबायदि थेबनानै गारबोनाय इफोरबायदि बाहायो आं बांद्रायबो गोसोआव गैला माने बेफोरबायदि बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां औ नोंथाङा बे बाथ्रा फावनि बागै मिथिबाय
औ औ औ नोंथां दाथ' बुंलांखाबाय जेनेबा बाथ्रा फावा माखौ बुङो जोंहा माने बर' रावावहाय गोदो आबौ आबैमोननि माने जोंनि गोबां सिगांनिफ्रायनो जोंहा माने माखासे बाथ्रा भावफोरखौ बाहायबोदों आरो जेरै जोंहा माने बेफोरखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा सासे मोनसे खोथाखौ जेनेबा थोंजोङै बुङालासिनो माने खेंसालियायै जेनेबा मोनसे ओ बुङो मोनसै नाथाय बिनि ओंथिया बेलेगसो जायो नालाय नङा होमबा नोंथां बाथ्रा फावावहाय
औ
जेनेबा बियो खेंसालियायै बुंनाय मोनसे राव नालाय जेनेबा नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय ओ जेनेबा आरो बिनि उनाव दङ जोंहा आरो दंबावोमोन ना ओ गराय नुब्ला सिं बायो औ नोंथां आरो बेनि उनाव दङ जोंहा
ओ सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो माने
नोंगौ नोंथां नोंगौ आरो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा बेफोरबायदि जेनेबा सिखावनि सालाया खान्दा औ बेफोरबायदि होननायफोरा ओं जेनेब्ला ओ सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय होननाया जेनेबा बिनि थियानो जाहैबाय जोङो अबेबा मोनसे खोथाया माने नंथारानो जेनेबाल' बिनि जेबो गुदि खिथा जेबो माने ओंथियानो गैया। बेफोर खोथाफोरखौनो जेनेबा जोङो रायलाबायनाय जेनेबा माबा मोनसे बुस्थुनि माबा मोनसे बुस्थु नागिरला बायनाय बेफोरबायदिखौनो फोरमाया फोरमायो नङा होमबा नोंथां?
ओम जेनेबा जों सालखुन्थानि रोदा नागिरनायानो जाहैबाय माने जों माने मोन मोनै जिनिसखौनो माने मोननो नागिरनाय आरो माने मोन माने जेनेबा जों अख्रांखौनो मा होनो हाथरखिखौ जों साननो हाया जेनेबा माने बेखौ माने साननो हानाय बेफोरबायदि आरो माने बेसेबां दं बेफोरखौ साननो हानाय नागिरनाय इफोरबायदि आरो जेननोबा आरो जों जेनबा सा ल खुंथायाव माने रोदाखौनो मोनखाया जेनेबा बेखौ आरो मानो माने जा जेन बाथ्रा फावफोराव बाहायो आरो बिदिनो माने मोनथा मोनै जिनिस बा नङि बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि मोननो थाखाय मा होनो मोननो थाखाय सोरबा खायसेया जुजियोना बेबायदिनो थिग
औ
औ-औ
माने बेखौहाय माने मोननो थाखाय बाबो इफोरखौ माने जुजिनाय इफोरखौ बुंनाय जायो आरो। आरो जों ओरैजा अनला खारियाव अन अनला ओंख्रियाव आगान थाया इफोरबायदि बे बाथ्राखौ माने जों गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरखौ खौबो बाहायनायबो जों नुनो मोनो आरो। औ
नंगौ नंगौ बिदिनो ओ सिखा गोदाना दान- थाम हौवा ओ हिजाव मा होनदोंमोनलाय बे नोंथाङा
सिखा गोदाना सानथा मा होनो हिनजाव गोदाना अ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम
औ-औ बिनि ओंथिया माबामोन नामा नोंथां जेनेबा सिखाया मोजां नंगौना नङा बेखौ जों सानथामावनो मिथियो औ हिन्जाव गोदाननि आखला माबायदि बिनि आखल आखुथायफोरा माबायदि बेखौ जोङो दानथामनि गेजेराव मिथियो। बेफोरबायदिमोन नामा नोंथां बेनि ओंथिया
औ औ नंगौ बेनि ओंथिया बेनो माने माने जों जेनेबा सासे हिन- बे गोदान मान गोदान नालाय गोदान सानदियाव माने
औ
गोदान समावहाय माने मा होनो गावनो गुना थिना लासिनो माने थिनिनि सिगांनो माने सिगां सिगां मावग्रोयो माने खायसे सुबुंफोरा माने आरो बैफोर माने बिनि बिनि गुबै आ- -खुवा माने बै दानथामबा बिदिनो साननै मा होनो मास मोननै मोनथाम बारलांबाथाय मिथिनो मोनो आरो बिनि आखला मोजांना गा-
औ औ औ बिनि उनाव आरो नोंथां मा दंबावोमोनलाय जोंहा ओ सिखावनि सालाया खान्दा ना मा मोनसे दङ'मोन ना नोंथां औ नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा? औ
आं एसे जाखिनि हायो बेखौ सिखावनि सालाया खानदा होननाया जों बेखौ जाय मानसिया माने नंखाय बाथ्रा बुङो बा माने गावनि मा होनो जेन'बा थाब्ला गाज्रि खामानि मावबाय माने जुदि बे मानसिया खामानिखौ मावनानैबो माने मावाखै होननानै बुङो आरो माने बाथ्रा बाथ्रानि गेजेरजोंनो मानि जेनेबा गावनि गावनि बुंनायनि गेजेरजोंनो माने बै सिखाव खावनायनि बाथ्रा बाथ्राया ओंखारहोयो बेखौनो माने जों बाहायनाय जायो बे बाथ्रायावहाय जेनेबा आं खावाखै बिदि माने गुबुनखौ फानदायनायनि फानदायनो नागिरनायावनो माने गावखौनो बुंना ला- फ्लाङो आरो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो बेवावहाय
नोंगौ नोथां नोंगौ आरो बिदिनो मा गोबां दंबावोमोन ना आरो नोंथां
औ आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाय दंना माने
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ बिनि ओंथियासो मामोनथाय नोंथां आं बेखौसो बावबाय एसे
आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाया आं बु आं मिथिनायाव माने गोसोआव बारा गैला माने बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायबो जाया नालाय माने आदारबो होयो‌ नाव द्राबो बुयो होननाया ओरैबायदिमोन खोमा माने ओ माने जाय जायनि मा होनो जायनि न'खराव जाय अह जा बा जानानै लाय बिसिनायसोमोन माने एसे सेमिलारानो जाहैयो माने एखे एखेफ्राम नालाय जाबा जानानै लाय बिसिनायखौनो बुंनोसै आं जायनि न'ख
औ औ
जायनि नखराव थायो बिनि न'खरावनो जायै लोङै थानानै माने गुबुननि सिगाङावबो माने माने बे न'खरखौ माने गाज्रि गाज्रि बुंहैयो माने उमुगा उमुनि न'खरा ओरैबायदि
औ
नो बे जाबा जानानै लाय बिसिनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायो होननानै आरो
औ औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा मोनसे दंबावोमोनना गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय औ बेखौ आं मिथिनाय बायदिब्ला आंबो मोजाङै मिथिया बेखौ खिन्थु आं जेनेबा एसे खोनानाय बायदिब्ला बियो माने ओरैमोन खोमादों आरो जेनेबा ओ मोफौखौ मोननायनि सिगांनो जेनेबब्ला जोङो बाहागो रानखानाय जेनेबब्ला बेबायदि आरो जेनेबा जोङो माबा मोनसे खामानिया जाफुंनायनि सिगांनो जोङो बिनि गोदै गोदै सिमां नुखानाय बा जोङो बिनि फिथाइफोरखौ जों साननानै लाखानाय
औ बिदिनो होननानै सानो आरो माने
जों एथबां बाहायनायबो जाला नालाय ओंखायनो नोंथां गोसआवबो गैजोबला माने
औ औ
औ नोंथां आरो जोंहा बे जोंनि थुनलाइ औ
फोरखौ बाहायोमोन नालाय जों बेनि थाखायनो माने जों बेफोरखौहाय मा होनो दा बावलांनो हमबाय आरो लासै लासै गोदोनि बाथ्राफोरखौहाय औ
नाथाय जों बेफोरखौ दासिमबो जोङो ला औ दे बुंलय नोंथां
औ माने जों गोदोनि गोदोनि समावसो बांसिन बाहायखायोमोन नालाय बेफोर बाथ्रा खौहाय दिनैनि समावहाय बेफोरखौ माने बाहायनायखौ मा होनो रावफोरखौ बाहायनायखौ नुला ना
औ
जों फरायनो मोनबाय बेफोरबायदि आरो फराय मा होनो जों जेनेबा सोलों थाइ लायामोनबा जों बेफोरखौबो माने मिथिनाय नङामोन आरो जोङो जायनि जावनाव माने गोमालांनो हमदों गा माखासे बाथ्राफोरा माने
औ औ जोंहा आरो गोबां बाथ्रा भावफो दंबावोमोन जोंहा नै दा जों गोसोआवनो गैजोबलाना नोंथां
औ गोसोआवनो गैजोबला माने जोंहा आरो गोबां दंबावो बिदिनो औ बुंलाय
जों बेखौ माने लाखिनांगौ आरो दाबो जों एसे बाहायफिननांसिगौ होननानै आं सानो आरो मानोना बे जोंहा मोनसे थुनलाइनि जोंहा बर' थुनलाइनि मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे ओ बाहागो नालाय बेबो नोंथां जोंनि
औ औ
औ बेखायनो जों बेखौ ओ माने लाखिनांसिगौ लाखिनांगौ आरो जेनेबा जों गोमालांनायखौ जों लासै लासैनो थिखोफिनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने जों खायसे खायसे खौ मा होनो दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे बाथ्राफोरखौ।
औ। नंगौ नोंथां दा नोंथांनि जोंहा समाबो जाबोलायबाय ने?
सिखा गोोरदा सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो। सिखाव मा होनो आखाइ नासिरा। बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो माने।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ। जों माखासेखौ बाहायो नाथाय माखासेया जेनेबा औ औ जागोन दे।
समाबो जाबाय जिहेतु जों दोन्थ'लायनोसै खोमा नोंथां माब्लाबा बे सम मोनोब्ला माने सुबिदा मोनोबा रायज्लायफिनसिगोन।
औ जागोन दे नोंथां दे दे औ।